औ नोंथां खुलुमबाय।
औ बेलासे समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङा बिदिब्ला मानोबा फन खालामदोंमोन?
औ नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोना नोंथाङा जुदि ओ दासान्दि फ्रि यैनो दङब्ला आं माने नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथां ओ आङो फ्रियैनो दङ दे ओ सावरायजागोन बिदिब्ला बुंदो नोंथाङा माइरानि सायाव सावरायनो औ।
ओ बिदिब्ला जोङो ओ जि जोंनि बर' हारिनि आबादारिफोरनि आबाद मावनाय ओनसोलफोराव माबायदि आबाद मावो ए बा मा मा आबाद मावो बेनि मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै नामा नोंथां।
अ नोंथां ओ सावरायजागोन दे।
अ बिदिब्ला आङो ओ आबादनि बागै ओ एसे फोरमायथिनानै होग्रोनोसै नोंथांनो।
औ नोंथां फोरमायजागोन दे‌।
आबाद बुङोब्ला बे जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा दिनै जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोबां आबाद मावनानैनो जोंनि न'खर संसारखौ दैदेनबोनाय जोंहा गोबां आबादारिफोर दङ। जेरैहाय ओ जोंनि ओ ओ गामि ओनसोलनि आबादफोर होनना बुङोब्ला मेसें बोथोरनि आबादफोरा जाहैबाय जेरैहाय आ आलु, लाइ-लाफा कबि ओ अलखबि, बान्दा कबि, फुलकबि बेफोरबायदिनो आरो गोबां दंबावो लोगोसेनो जोंहा दैज्लां बोथोरनि आबाद होनना बुङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो माइ आबादखौनो गाहायै गाहाय आबाद होननानै साननानै लायो आरो दै माइ आबादखौनो जोङो गासैबो न'खरफोरावनो आबादखौ मावो लोगोसेनो माइजों लोगोसे दै दैज्लां बोथोराव जोङो मोनो ओ पथल, जिंखा, भेन्दि, केरेला, मैथा बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावो। आरो बेनि गेजेरावनो आबाद होनना बुङोब्ला बे बाथ्राखौबो मख'नांगोन गोदोनि आरो आथिखालनि समाव आ बाद मावनाय जोङो बायदि फारागथिखौ नुनो मोनसै दिनैनि दिनाव। मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिनाव जोंनि नखरफोराव माने गोबां रोखोमनि जिब जुनार फोर थायोमोन जेरैहाय ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' न'खरफोराव जोङो गोबां माने मोसौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन जाहोना बेनोमोन जों माने गोदो गोदायनि दिनाव जोङो मोसौ-मोसौजों सो हालएवोमोन बे मो सौजों हालेवनायनि जाहोनावनो जोंनि ओ न'खराव जुदि हालिनै हालिथाम जुदि मोसौ थायोब्ला जोंहा गोबां रोखो मनि बेबायदिनो ओ जुनारफोरनि जों खि खौ जमा खालामोमोन एबा बे मोसौ खिजोंनो एबा बोरमा खिजोंनो जोङो माने हासारफोरखौ खालाम नानै बे मोसौ खि एबा बोरमा खि फोरनि हासारजों जोङो गोबां आबादारिफोरखौनो आबाद दिखांनायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो गोदोनि आबादारिफोरनि जि खिनि आबाद दिहुननाय एबा फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोर दिहुननाय बेफोर माने फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंफोरा जानो-जानो जोबोर मोजां जायोमोन आरो बेफोराव गोबां नांनाय रोखोमनि भिटामिनखौ जों मोननो थाङोमोन बेबायदिनो गोदोनि मानसिफोरनि ओ मानसिफोरा बेबायदि माने गोग्गो फिथाइ एबा मोजां थाइसे फिथाइ एबा मैगं थाइगंफोर खौ जानायनि थाखायनो गोदो गोदायनि मानसिफोरा माने ओ बारा एसेबां बेराम आजार जायामोन होनना जों मिथिनो मोनो बारा एसेबां माने लोंनाय सानाय लोमजानाय सानाय सुजानाय आरो ओ ओ बे खोब बुंनो थाङोबा गेस्ट्रिकनि बारा प्रब्लेमा गोदो गोदायनि मानसिफोरनियाव जायामोन। नाथाय ओ दा आङो आथिखालनि आरो आबाद मावनायनि खोथाखौबो नोंथांनि सिगाङाव बुंनोसै जे गोदोनि ओ आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि फारागथिनि खोथाखौ आं बुंदोंमोन। दा आ-आथिखालनि आबाद मावनाय एबा आबादारिफोरा माने गोदो गोदायनिफ्राय जोङो जाय आबाद थिलि'आव आबाद खौ मावबोगासिनो दङ बे आबाद थिलियावनो जोङो दिनैसिमबो माने आबादखौ मावबोगासिनो दङ बे लेखायैनो दिनैनि आबाद थिलिफ्राव जोङो माने गोबां रोखोमनि ओ रासायनारि हासार होनानै जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिननि जिखिनि आबाद थिलि बेफोर आबादाव माने हासारा हासारनि बिबाङा जोबोरैनो खमायलांबाय जेरैहाय जों बेयाव माने जिब जुनारफोरनि ओ जोङो हासार खिनि हासारखौ जों होनो मोनलिया जोंनि जोंनि न'खरफोराव आथिखालनि दिनाव गोबांखिनि मोसौ गैलिया मानो होनना बुङोब्ला जों मोसौजों दिनैनि दिनाव गोबाङानो हालेवलिया जोङो मोसौनि जायगायाव ट्रेक्टर बाहायबाय बेबायदिनो जोंनि न'खरफोराव मोसौ बोरमाया खमायलांनायनि जाहोनाव जोङो जिब जुनारफोरनि खिफोरखौ जोङो हासार खालामनो हालिया एबा मोनलिया। बेखायनो जोङो गोनोखोआरि आदब खायदाजों माने दिनैनि आबादारिफोरा आबाद मावनायखौ माने ओ थि खालामनानै लादोंसै। जेरैहाय जों आबाद मावनायनि सिगां सिगांनो माने रासायनारि हासार सारनाय आरो बैफोराव आबाद मावनानै बेफोर जुदि मायबा मोनसे जुदि मैगं थाइगं फोयोब्ला बैफोर मैगं थाइगंफोरा माने ओ थाब देरबोखांनायनि थाखाय बैफोराव भिटामिन होनाय आरो बैफोर बिफांफोरा जुदि बिबार लानायनि समफ्राव बिबारनि भिटामिन होनाय आरो फिथाइ जुदि थायोब्ला बै फोराव माने एम्फौ सुनो हायैनि थाम्फै सुनो हायैनि माने मुलि होनाय बैफोर बैफोर माने ओ बेबायदि आदब खायदाजों आबाद मावनायखौ जों दिनिनि समाव नुनो मोनो जायनि जाहोनाव दिनैनि आबादारि फोरनि आबाद मावनायनि जिखिनि फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंफोर बैफोर माने रासायनारि हासारजों मुंफबजोब नाय एबा बैफोराव माने गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार नांनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव बैफोर मैगंखौ जों लाबोनानै मोजाङै सुनानै मोजाङै रुनानै संनानै खावनानै जानो हायैनि थाखायनो माने जोंनि देहा सोलेराव दिनैसिम गोबां माने बेमार आजार जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो आथिखालनि दिनाव जोंनि आबादारिफोरा गोबां जार्लायाव गोग्लैनायखौबो जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि समफोराव जोङो जोंहा गोबां दंफां लाइफांखौ जों दानस्रांनो हमदों माने गोबां हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफां दानस्रांनानै जों बेफोराव थानो थाखाय न' बां लुनो हमदोंसै आरो हादानफोरखौ सिफायनानै जों बेफोराव संसार जानो थाखाय गामि गामि बायदिसिना बानायहैदोंसै रायजो बानायहैदोंसै बेबायदिनो गोबां दंफां लाइफाङा जोबलांनायनि जाहोनाव दिनैनि समाव मा जानो हमदों जोंनि जोंनि ओनसोलाव माने अखानि बिबांआबो खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय दैज्लांनि दिनावबो दिनैनि आथिखालनि समफोराव जोङो गोबां बिबांनि अखा खमायलांनो हायो नुनो मोनो जाहोना बेनो मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनैसिम मिथिंगायारि सम्पद एबा दं दंफां लाइफांफोरखौ जो दानस्रि जोंनि थाग्रा खुलि बानायनो हमदों जायनि जाहोनाव दिनैनि आथिखालनि आबादारिखौ फोरा माने अखानि दैजों आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनाखै गोबाङानो माने अखानि दैजों आबाद मावोब्ला बेफोर आबादफोरा मोजां जाया मानो होनना बुंब्ला बुङोब्ला जोङो जायनि जाहोनाव जोङो पावार पाम्प बाहायनानै सेल' गायनानै दैमा दैखरफोरनिफ्राय मेचिनजों दै सारनानैसो जों आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' खिजानि आबादारिफोरा दङ सासे एबा सानैबाबो हयथ' थाखागोन गामि ओनसोलफोराव बेबायदिनो आबादारिफोरा थाखायो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो आबादारिफोरा मा मा आदब खायदाजों आबादफोरखौ मावो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथाङा बुंलांनाय बायदि नो जोंहा हाय बे जायखिजाया जोङो
नंगौ नोंथां।
जोङो आबाद मावनानैनो जोङो जिउखौ खुंनाय जायो आरोना।
नंगौ नंगौ नोंथां।
जों बुंनो थाङोबा जों मेसें बोथोर थायो जेरै जों दैज्लां बोथोरावबो माइ आबाद बा बेजों माइ आबाद माव मावनायनि अनगायैबो गोबांबा दा बेफोर बायदि मैगं-थाइगं आबादफोर मावनाय जायो आरोना। दैयाव दैज्लां बोथोराव जों गुबैयै माने जोंनि जानाय आदारनि थाखाय जों माइ आबादफोरखौ मावना लाखानाय जायो आरोना। ना बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि माइ गायनाय जायो जेरै जोङो बेयाव जोसा बा माइब्रा बे बेबायदिनो जों गिबिांगौ जायो। जेरैहाय जों दैज्लाङाव माइ गायबाथाय जोंहा रनजित बा बेफोरबायदि नो जों गुबन्द' गोबां गोदान गोदान माइ ओंखारबाय आरो। आथिखालाव बेफोर माइखौ जों गुबैयै माने गायनाय जायो आरो।
दङ।
लोगोसे जों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय जायो। ओ जेरैहाय बेफोर मैगं थाइगंफोरा लाव माने बेफोर मैगं थाइगं आथिखालाव माने आबाद मावनाय
थाखाय गोबां रोखोमनि आदब खायदा बिदिनो सोरखारफोरा जेनेबा आदब खायदा फोरोङो आरोना एबा सोलोङो बेनि जोहै माने जोङो जायखौ बुङो जोङो उसु-सुबिदा मोनोबा जोङो रां ओ बेबदिनो बायदिसिना मेचिन होग्रा स्प्राय मेसिन जों बेफोरखौबो फ्रियाव माने सोरखारा जोंनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना।
नंगौ।
ओ औ बेजों लोगोसे जोंहा जेरै आबादारिफोर आथि धोरोमनि मुलि आरिखौ बाहायो जेरै रासायनारि केमिकेल गोनां बेबादिनो इउरिया सुपार मानि गोबा गोबां मुलिफोरखौ जोङो फिथाइनिफ्राय लानानै फिथाइ थाइजासिम बा एम्फौ जानो हायो
लायोबा लायोबा रैखाथि एम्फौफोरनिबा रैखाथि मोननि थाखाय जों गोबां मुलिया बाहायनाय जायो आरोना। ओ बेनि जोहै माने जोङो नांगौ गौ समाव बेनो माने गोबां रोखोमनि ओ नांगौ समाव जों बेखौ जोथोन लायोबा बिनो दैनि गोनांथि जाब्लाबो जों दै होनाय खौ नुनो मोनो आरो। बिनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदाय समावहाय जोङो माने गोबां माने माने
आबादफोर गोदो गोदाय समाव जोंनि आबाद मावनायनि ओ आदब खायदाया जोबोद आदामोन बा बेलेगमोन बुंनो थाङोबा जों गोदो गोदायै गोदो गोदाय समफोरावहाय जोङो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों बांसिनै बायदिसिना रासायनारि मुलि दा आथिखालाव जेरै बाहाय बेफोरदिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनामोन आरो।
जेरैहाय जोङो बांसिन खि बा बायदिसिना गोबोरखि मोसौ खि जिब जुनारनि खि बेफोरजोंसो जोङो गुबैयै माने बानायोमोन आरोना एबा आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन बेनि थाखायनो माने गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जोबोरैनो माने देहा सावस्रिफोरा मोजाङै थायोमोनबा बिसोरो बांद्राय बेमार आजार गोलैयामोनबा बिसोर गोबाव गोबाव बोसोरसिम बालागेजेर ओ बेफोरबायाददि ओ देहाया एबा सावस्रि गाज्रि जायामोन आथिखालावथ' माने जोङो गोबां मैगं थाइगंफोराव रासायनारि हासार बाब बेफोरबायदि ओ रासायनारि बाहायनायनि थाखायनो माने जोंनि देहायाबा गाज्रि जालाङोबा बिनि थाखायनो जों माने मोजाङै ओ जेरै जोङो आथिखालनि मैगं थाइगंफोरा बा बाजाराव फाननायफोरा गोबां रांखान्थि नि जोहै माने जों गोबां बायदिसिना मुलि बाहायनाय जायो। दा बेनि थाखाय माने बैफोरखौ जायोबाथाय जोंनि देहा सोलेरा माने गाज्रि जालां
नंगौ।
जालांनोखैनि सुबुंफोरा माने देहा मोजांयोनबा बिसोरो बेबायदि मैगं ओंख्रिफोरखौ बा बिसोरो बांद्राय जा जायामोन बा बिसोर आथिखालावथ' जों बांसिनै बायदिसिना थावजों बेफोरदि जानायखौ नुनो मोनो। जेरै आबादारिफोरा जोंहा आथिखालाव माने गोबां आदब खायदाबो सोलोंनो सोलोंनो हायोबा जोङो बेफोरबायदि ओ आथिखालाव माने जोङो मोनसे आबादफोरखौ माबायदिहाय मावनांगौ बेफोरनि आबादनि आबाद मावनायनि सायावबो जोंहा गोबां माने आदब खायदाखौ ओ सोलोङो आरोना।
नंगौ नंगौ।
थ' जोङो बेफोर आथिखालाव आरो जोङो एस्प्राय मेचिन बा बेफोरखौबो जोङो ओरैनो आथिखालाव मोननो थाङो आरो गोदो गोदायद जों बेफोरखौ गैयामोन थेवब्लाबो जों माने गोदो गोदाय बेफोरबायदि मुलियारिफोरखौ बाहायनाय नुखायामोन आरोना।
नंगौ नंगौ आथिखालनि समाव आरो सरकारा माने आबादारिफोरखौ नायनानै गोबां रोखोमनि हेफाजाब होनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय नोंथाङा ओ सिगाङाव बुंलांनाय बदिनो स्प्रे मेचन राननाय दै सारग्रा मेसिनफोरखौ ओ राननानै होनाय बेबायदिनो माने माइग्लिफोरखौ फ्रियावनो हरनाय बा बायदिसिना जुदि माइफोराव खौ जायोबा एम्फौनि मुलिफोरखौ हरनाय बेबायदि रोखोमैनो माने आथिखालनि सरखार आालनि आथिखालाव सरखारफोरा माने आबादारिफोरखौ माने ओ अनसायहरनायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नंगौ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
नंगौ नोंथाङा जि जेरैहाय जोङो माने दिनै जि आबाद नि आयदाखौ लानानै ओ नोंथांजों गुवारैनो सावरायबाय आरो नों बिथाङा दिनै आंनि सिगाङाव आबादनि बादै ओ जेरैहाय फोरमायनानै होबाय एबा आबाद नि बिसय आबादनि बिसय जेरैहाय बुंलांबाय थारैनो नोंथांनि रावखौ खोनानानै आं जोबोरखिनि गोजोननाय मोनदों आं आरो नोंथांनि रावखौ खोनासंनानै नोंथांजों सावरायनानै जोबोरखिनि एक्सपिरियेन्स मोनदों मानो होनना बुङोब्ला दिनै नोंथांखौबो बुंनांगोन नोंथाङाबो सासे आबादनि बिस निफाय माने रोंखा राखा सासे सुबुं। ओ बेखायनो दिनै नोंथाङा आबादनि ओ बिसनो मोजाङैनो फोरमायलां बाय दा उननि समावहाय आरोबाव नोंथांजों जुदि लोगो मोनज्लायोबा नोंथांजों जायखिजाया आयदानि सायावनो नोंथाङा जायखिजाया आयदाखौ लानानै मोजाङैनो सावरायबावसिगोन नोंथांमोना मान नोंथांङा।
औ नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला दिनै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां। औ।